औ
हेलौ औ खोनादों
हेलौ
मा खालामदों?
आं ओरैनो दं
नोंजों रायलायो आहाय गोबाव सम जाबायमोन
औ दे होमबा जोङो दिनै मानि बाराय रायज्लायगोन
ओ नोङो गहफुर जायगाखौ खोनाफेरबायना?
औ आं खोनाफेरबाय बे जायगायाव आङो थांफेरबाय जोंहा आबै लाहानाव
मोजां मोजां आंबो थांबाय जोंहा बेवहाय माबा गुमैनि न' दङ
औ
नोङो ओरैनो गहफुरावहाय खैदिननि थाखाय थाहैनायमोन?
औ आंगोफोराव ओ मास मोनसेनि थाखाय थाहैफेरबाय बे मास मोनसेयावनो आङो बिराद जायगायाव बेरायफेरबाय आरो
उम आंबो आङो थांनाय बोसोरावहाय गफुर जायगायावहाय मास मोननै थाहैदों जानाय गुमै दे खामानियावहाय मावहैदोंमोन आङो बेयावनो मास मोननैसो थानाय जादों
औ होमबा नोङो गहफुर जायगायाव मा मा जायगायाव बेरायफेरखो नोङो?
आंथ' गहफुरावहाय गोबां जायगायावनो बेरायदों बे मास मोननै थानायाव। आङो फार्स्टआवनो
गहफुर टाउनावहाय बेरायदों। गहफुर टाउनावहाय नायनो
नायथावथाव जायगा दङ जेरै
आरो बिदिनो जारिमिन गोनां ओ गहफुरनि स्टेसन दङ आरो बिदिनो गहफुर ओ देवबार समनि हाथाय दङ आरो बिदिनो गोबां नायथावथाव जायगाफोर दङ आरो बे जायगाफोराहाय गोबां जारिमिन दङ जेरै हमना ला ओ गहफुर स्टेसन बे गहफुर पुलिस स्टेसनाहाय गोबां जारिमिनजों बुंफबनाय। बेयावनो जेब्ला ब्रिटिशनि टाइमावहाय मोनसे आन्दलन जादोंमोन बेवहाय जोंनि ओ गहफुर गहफुरनिनो सासे हिनजावसा बिथांखौहाय ब्रिटिसार्सफोराहाय प्र-प्रटेस्ट खालामनायावहाय गावथारदोंमोन आरो बिदिनो गोबां जारिमिन दङ आरो आं खोनादों बे बे खाथियाव थानाय ओ माने नुदोंबो आरो बे कनकलथा फुख्रियावहाय गोबां
हेलौ? हेलौ? हेलौ? हेलौ हेलौ?
हेलौ?
हेलौ औ।
औ खोनादों खोनादों।
खोनादों।
ओ नोङो आरो नोङो गहफुराव मा मा जायगायाव बेराया?
आङो गहफुराव बिशाल मेगा मार्केट होननायाव आङो बेरायफेरबाय आरो राजगर होननायाव आङो बेरायफेरबाय आरो बिनिनो खाथियाव ककिलायाव आं बेरायफेरबाय एयारपर्ट बिदिनो
बेफोर जायगायाव मा मा दङ मा मा नायथावथाव?
ओम बेफोर जायगायाव बिदिनो हाजोफोर दंलाबायो। पिकनिक जाहैनोबा बे जायगाया बिराद बरिया आरो नायनो मोजां गारि मथरफोर खारलाबायो आरो गि नांगौ जायो बियाव।
ओम। आंबो खोनादों बे बे जायगाफोराहाय हाजो खाथि ना?
औ बे जायगाया हाजो खाथि।
ओम ओ अरुनाचल रायजो खाथि जायो दा बे जायगाया?
औ
ओम आंबो थांनो सानदोंमोन खिन्थु थांनाय जायासै बे जायगाफोराव आरो फिन खनसेबाव जुदि गुफुराव थाङो आङो बेफोर जायगायावहाय बेरायगोन
औ
ओमफ्राय नोंस्रा आबैमोनावलाय माबोरै मोजां ना
खौ जोंङो आबैमोननाव मोजांमोन आङो बिसिनाव आलि दानदों माइ गायदों इदिनो बायदिसिनाफोर खालामामला बयदों बे समाव खान्थालबो खान्थला फिथाइबो होयो बे खौ आङो जानो मोन- दों जोंहा आबै लाहानाव
उम होमबा नोंस्रा आबैमोना गामियावसो थायो।
औ जोंहा आबैमोनहा गामियावसो थायो जोंहा न'आ टाउननिफ्राय एसे गोजानाव आरो
ओ टाउननिफ्राय बेसेसो गोजान जायो
ओ टाउननिफ्राय इदिनो बा किल'मिटारसो गोजान जायो आरो
औ औ जोंहा जोंहाथ' गुमैमोना एसे गोजानानो जायोसै सिङावसो टाउननिफ्राय एसे गोजानानो जायो
उम
नोंसा नोंसा आबैमोनावहाय सोर सोर दङ
जोंहा आबैलाहानाव साबा आमाइ दं आरो जोंहा बिमाजों सयजन जायो
उम जोबोद जोबोद गोबां माथो नोंहालाय आमाइफोरानो जा बुरजा दङ
औ नोंस्रालाय गुमैलाहानाव मा बायदिमोन जायगाया
जोंहा गुमै मोनाथ' गामियावसो थायो बिदिनो गुमै दङमोन आरो गुमैनि माने जोंहा आब'नि फिसाजो फिसाला साथाम बिदिनो आरो बिसाबो गामियाव थायो गामियावनो बिदिनो ओ खेथि खालामनानै जायो बिदिनो थायो आरो लोगोसे जोंहा गुमैनि ओ बिमा बिफा माने आब'- बनि बिहाव
उम नोंसा गुमैया मा खामानि मावो?
गुमैयाथ' ओ बादजों लोगोसे इदिनो दर्जिबो सुयो ओ जि सुयो ओ बे मोनसे खाथियावनो मोनसे हाथाय दङ बे हाथायावहाय बियो बेनाद से ओ दखान दङ बेयावहाय बियो ओ जि सुनानै इदि- नों ओ रां आरजियो
ओ औ बे हाथाया माला जायो
बे हाथायाथ' ओ ओरैनो दखानफोराथ' सानफ्रामबो खुला थायो खिन्थु ओ सुखबार सुक्रुबारखालि एसे गिदिर जायो हाथाया
उम नों बे जायगायाव थांफेरबायनाा
बे जायग खायसे था आंनि न'निफ्राय नै थामल'मिटसो जागोन
औ
दा आबैमोनावहाय फिथाइ सामथाय दंना गैया
औ जोंहा आबैलाहानाव फिथाइ सामथाइ दङ जेरैखि खान्थाल दं थाइजौ दं आनारस दं बिदिनो बायदिसिनाफोर दंलाबायो दे आरो नोंसोरनाव गुमैलाहानाव नावलाय मा मा दंमोन
जाहा गुमैलाहानावबो बिदिनो थाइजौ खान्थाल दङ आरो बेल फिथाइबो दङ आंङो बेल फिथाइखौहाय बिदै नारेंजों बिदै बानायनानै जा लोंनो मोजां मोनो
उम
ओमफाय नोंसा आमाइ मोनालाय मा मा मावो
जोंहा आमाय मोना बेंग्लराव खामा खामानि मावहैयो सासेया ओमफाय सासेया जे एस बि सालायो थायो सासे नआवनो थायो आरो सासेया इदिनो गुवाहाटियाव खामानि मावहैयो जोंहा बिमायाथ' न'आवनो थायो
उम उम थिगानो दंङ ओमफ्राय नोंस्रा आबै'आ नोंखौ अनो ना
थस जोंहा आबौवा आंखौ अनो
आबैयालाय
जोंहा आबैया एसे रागा खरा आरो होमबाबो अनफिन अनो आरो
नोंनो नोंनो फैसा होयोना होआ
जोंहा आबैआ फैसा होयो होनायालाय
ओमफ्राय रायना राया नोंखौलाय
रायो रायनाया
दुस्थ खालामबा रायोना
औ रायो खामानिफोर मावाब्लाथाय आंखौ रायो
उम दे होमबालाय जोंङो ओ मालाबा रायजलायनोसै नामा
औ दे होमबालाय
औ दे दोनदो होमबा